औ। खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां।
ओ नोंथाङा दासा सान्दि मा खालामनानै दङ?
अ नों थां दं ओरैनो जिरायनानै। आरो नोंथाङा?
आंबो दं ओरैनो जिरायनानै। ओ नोंथाङा दासान्दि देहाफोरा मोजाङै दङबा?
औ दं नोंथां।
ओ नोंथां औ औ आंबो मोजाङैनो दङ नोंथांनिसिम गोजोन हरनि गाहाम हामलायखौ बावहरनाय जाबाय। ओ ओ औ औ। ओ नोंथांसिम कल खालामनायनि जाहोना जाहैबाय आं थांनियाव ओ फंनैसो सोंथि सोंनो होननानै कल खालामनाय जादों ओ जोंहा बर हारियाव जोंनि हाबा खान थिनि बागै माबाददि खालामो नोंथाङा? से फोरमायनो हागोन ना?
औ औ हागोन नों। नोंथां।
औ।
जोंनाव बर' हारियाव एबा बरहारिमु बायदियै जों जोंनाव हाब-हाब फोर जायोब्ला जोङो बेयावनो न'खरसे माने खैनानि नजों आरो बरनि नजों रादाय खालायनायखौ उनाव खाालार थि जानायनि उनाव हाबा नि सानखालि जोङो गिबियावनो
औ।
गासैबो लोगो नांनानै हाखर एबा दैमायाव दै खावनो थांनायखौ नुनो मोनो।
औ नंगौ नोंथां।
खैनानि न न'खरनिफ्रायबो आरो बरनि नख नखरनिफ्रायबो
औ।
बेजों लोगोसे दै खावनो थांनायाव जोंनि बर' आइजोफोरा बायदि रोखोमनि खुगा मेथाइ मेथाइफोर रोजाबनायखौ जों नुनो मोनो।
औ नंगौ नोंथां औ-औ।
आरो बेजों लोगोसे बिदिनो जोङो बायदिसिना दामग्रा दामनानै एबा आखाइजोंनो खबनानै रोजाबनानै दैखावनो थांनायखौ नुनो मोनो।
औ नंगौ नोंथां।
आरो बेखौ खावना लाबोनानै जोङो न'आव मोजाङै दोनफैयो। आरो बेजों खैना एबा बरखौ थुखैनाय जायो।
औ औ औ औ।
बिदिनो हाबायाव जों गोबां गासैबो गथ' ग'थाइ गेदेर उन्दै रंजालायो
औ नंगौ
हाबायाव गाननो थाखाय खैनानो दख'ना थावसिनि गोनांथि जायो। जोंनि बर' हारियाव आरो हाबायाव बैराथिनिबो गोनांथि जायो।
औ नंगौ।
आरो जोंनि बर' हारियाव हाबायाव गय फाथै बेफोरनिबो गोनांथि जायो।
औ औ
आरो हाबायाव बायदि रोखोमनि मुवा बेसादनिबो गोनांथिफोर जायो।
औ ओ जो औ हागोन हागोन नोंथां जोंहा हाबा होननानै बुङोब्ला जों गासैबो मिथिखायो मानो होब्ला ओ गंसे न'खर खुंनो थाखाय जोंहा सासे हौवा आरो सासे गावनि गोनांथि जायो बेनिखायनो जोंहा बे हाब बानि रादायखौ लानाय जायो आरो बे हाबाजोंनो ओ गंसे न'खरखौ बिसोर सानैजों संसार जालाङो हायो जेरै ओ जोंहा बेबायदिनो हाब बा होनना बुङोब्ला गासिबो मिथि खायो जोंनि जिउआव हाबाया ओ मोनसे गोनांथार आयदा होननानै जों बुंनो हायो
औ
हाबायाव जोंहा रादाय खानायनि उनाव जोंहा ओ गामिनि रायजो राजा खौ लाना नानै ओ बिबान लांनाय जायो। बे बिबान लांनायाव ओ हौवाफोरा थाङो आरो हिनजावफोराबो थाङो बांसिन बिबान लानाया बाय ओ सेंग्रानि बिफा आरो बिबथै आरो गामिनि ओ रायजोफोरखौबो लाफानानै थांनाय जायो। आरो बिबान लानाय ओ बिबान लानाया जेरै थिं ख्लि गंनै खानानै गन बा बिदिनो खानानै थिन गंनैजों बेयाव ओस जाग्रा मुवा लाना जायो बे बिबानखौ जोंहा ओ हिन्जाव गुद दानि न'सि सिम बान्नानै लांनाय जायो। आरो बिदिनो ओ हिनजाव गोदाननो ओ हौवा गोदाननि न'खरनिफ्राय गाननाय -जोमनाय लाबो फायो। आरो बेजों लोगोसे बे हिनजाव गोदाननि न' खराव गय खावनो थाखाय जोंहा बैराथ थि लानानै थांनाय जायो। जायहा बे खैना गोदानखौ बिबाजै जायो बेखौ बेबायदि सोमोन्दोनि हिनजावसाखौ बै राथि महरै लांनाय जायो सानै आरो जोंहा बिदिनो ओ हाबायाव जानाय लोंनाय बा ओ गासैबो मावनाय दांनाया ओ गासैनिजोंबो समान नङाब्ला बो ओ बे हाबायाव माबाददि मावनांगौ बेखौ माबायदि दांनांगौ बेफोरखौ जों नुनो मोनो आरो उम हाबानि ओ हाबानि न'खराव जोंहा मन बाब मनदाब खालामनाय जायो बे मनदाबफोरखौ बि बिबार मालाफोरजों साज जायनाय जायो ओ ओ बेबायदिनो साननि हाबाया जोब नायनि उनाव ओ हराव जोंहा खैना लांनो समाव ओ खैनाखौ दै खावनायजों थुख खैनाय जायो हालदै बेसर सबायजों थुखैनाय जायो।
औ औ
बिदिनो थुखैखांनायनि उनाव ओ हौवा गोदाननि न'खरनिफ्राय लाबोनाय दखना थावसि खौ हराव गानहोनानै बरग दानि न'सिम दोन जायो आ आरो बे दोनहैनाय समाव खौ ओ खैना। दानि गामिनिफ्रायबो ओ रायजोफोरा बे खैनाखौ हौवानि न'सिम दोन
औ औ
बिदिनो हाबाया जोंहा बाथौ धोरोमजोंबो जायो ब्रह्म धोरोमजों जोंबो जायो ओ बाथौ धोरोमजों जायोब्ला जोंहा सिजौ गस जायखौ साखि दोननानै हाबा लानाय जायो आरो ब्रह्म धोरोमजों हाबा लायोबा जोंहा आहुत थि सावनानै हाबा लानाय जायो नंगौ ना नोंथां औ। बिदिनो हाबा होनायनि उनाव जोंहा ओ हिन्जाव गोदाननो दास सिन्दुर थुयो बर गोदानआ
औ औ
ओ बिदिनो बिसोर सानैनि जु लि जराखौ ओ इसोरनि सा खि दोननानै
औ
बिसोरनि ज'राखौ अरायनि थाखाय खाना होनाय जायो।
औ
ओ नोंथाङाबो माबाफोर ओ बुंनो हायोब्ला बुंजागोन नोंथां।
औ औ हागोन नोंथां। आरो जोंनो जोंनि बर' हारियाव एबा बर' हारिमुआव हाबानि हर खालि जाय दिना माने हाबा होनाय जायो खैना गोदान आरो बर गोदानखौ बेखौ जोङो बर'आव हाथासु नि होननानै बुङो।
औ नंगौ नंगौ नोंथां।
बे सानखालि खैना आरो बर गोदानखौ हाबा होनाय जायो। आरो बेसानक्ष खालि खैनाया ओंखाम संनांगौ। ननि इसुङाव गिबि खेब बे सानखालि ओ ओंख्रि जोंनि बर हारिनि हारिमुनि ओंख्रियानो जाबाय अनला खारै। बेखौ दाउजों संजायो सङो। बेखौ खैना गौदाना संनो नांगौ।
औ नंगौ।
आरो ओंखामखौबो संनो नांगौ। आरो बेखौ संखांनायनि उनाव जोंनि बर हारिमुआव हा था होननाय मोनसे बेेसाद एबा मुवा दं। बेयाव लानानानै राननाय खौ जों नुनो मोनो। नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
औ।
ओ जोंहा बिदिनो ओ हर गोदानजों बिसकि थायो नङा होमबा नोंथां?
औ औ औ थायो नोंथां।
बेखौबो बरबादिनो साजायो आरोना।
औ औ।
उम नोंथाङा ओ जोंनि ओ आथिखालनि हाबाखौ ओ गोदोनि हाबाजों एखे नुयोना नुवा नोंथाङा एसे
औ औ औ होगोन नोंथां।
औ।
आथिखालनि हाबा आरो दानि हाबानि एसेब्लाबो फाराग नुनो मोनो।
औ नोंगौ।
औ। आगोल आगोल एसां गाजा गोमजायै जायामोन नाथाय आथिखालाव जोबोर गाजा गोमजायै हाबा होनायखौ नुनो मोनसै।
औ नंगौ नोंथां। ओ जोंना समाबो जासिगोन नङा होमबा नो थां ओ नोंथाङा आंनि फिननाय बा सोंनायफोर खौ ओ जोबोर मो मोजाङैनो फोरमायदों। ओ नोंथांनिसिम। आंनि फ्राय रोजा रोजा साबायखर हरनाय जाबाय। ओ नोंथांखौ आरोबाव खनसे दे लोगो मोन फिनगोन होननानै आं आसा खालामो
औ।
नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय जाबाय।
औ गोजोनथों।
औ।